दे औ नोंथां। मोनाबिलिनि खुलुमनाय जासिहरबाय।
औ वेलकाम।
औ दे दाना फैदो। जोंना सावरायनांगौ आयदा मामोन बेयाव फैदो।
औ नोंथां। आं नोंथांजों फरायसा सम फरायसा फरायसा समनि एसे खोथा सावरायनो होनना सानदोंमोन फरायसा समाव जाबायदि औ औ औ। औ। औ बेनि सायाव नोंथाङा एसे बुंफोरनो बुंफ्रुग्रोनो हागोन नामा?
औ आंनिफ्राय आङो बुंनोसैना।
औ बुंजायो।
औ जोङो फरायसा सम होनोब्ला गोदो जोङो फरायसा समाथ' जोबोद मोजांखा। नाथाय दा जाय फरायसाफोरा बेखौ मिथिनाय नङा। दा फरायसा सोरबा गोबां खस्थ' सानगोन दा जेब्ला जों फरायनानै जोबखांनायनि उनावसो माखासे बैसो जाहैनायनि उनावसो दा फरायसाफोरा दा सानगोन आरो। जों गोदो फरायसा समाव जोङो जेब्ला फरायसालिफोराव माखासे जिरायग्रा खथाफोराव माखासे सियार, बेन्स बिदि गैयामोन। जोङो हायाव बा जोङो बस्था लांनानै फरायसालियावजों जिराय हैनानै फरायबोनो मोन बोदों बै समा आथिखाल आरो दानि गैला माने बेयाव दा दाथ' बिराद सोलायबाय नङा होमबा नोंथां?
औ एसे जौगा जौगासार जालांबाय।
औ गोदो बै समावथ' जोंनि समाव औ आंनि बेलायाव आं मोननायखौ नों थांनो फोरमायदों मानो आं।
औ औ दे बुंलाय नोंथां।
सियार, बेन्स गैयामोन जोङो न'निफ्राय बस्था लांनानै जिरायहैनानै फरायनांगौ जादोंमोन आरो गुदि फरायसालियाव।
सैथो खोथा बुंदों।
गोदोथ' जोंनियाव बिदि गैयामोन नालाय दा जों बैखौ सानहरबाथाय मा बायदि समा जोंना बारबोखो बै समाव मा बायदिमोन बेखौ जोङो साननानै बा रोमै रोमै जाखांफैयो आरो मालाबा समाव निजोम समाव जिरायनाय समाव बैफोर बा
बै समखो नागिरफिनो जोङो। एसे बै समनि बै समनि माने रंजाथाइफोरखौ लाफिननो लुबैयो आरो दा बायदि समाव बै समनि दानि दानि आथिखालाव
बुंलाय
आथिखालाव ओ आथिखालनि ओ बेफोरबायदि ओ फरायसाफोरा थ' दा बेफोरबायदि ओ ओ मा होनो बेखो समखो
मोनाखै बै उन्दै समनि समफोरखौ मोनाखै आरोना जों जिबायदि फरायबोनानै मोनबोनाय जों जेरै न'निफ्राय लांनानै बस्थायायाव लांनानै जिरायहैलाय बैफोर समखौ दानि फरायसाफोरा मोनाखै बा जों बैफोर समखौ मोनबोनाय जों बुजि बोनाय आरो ना नोंथां। मानो होनोब्ला जोङो बै उन्दै समाव बेफोरखौ बोनाय जाय गोबाङै ओ पकाबो गैबावा बआसोमोन बियो हानि माबायाव
गैबावामोन औ नंगौ नोंथां औ आरो बिदि खलमदो मा होनो रेबगनजों लिरनो मोनाखैमोन बिदि पलियआव औ पलि पलिय'आव जोंङो बे हानि हानि बानायनाय जे मोनो पेन्सिुल
औ पेनसुल- पेनसुल इनिफायबद बंद बद मा होनोमोन बेखौ गयखौ बावगारबावबायसो आंबो आ
औ -औ
बर्डजोंसो लिरनो मोनाखैमोन जानो जो आरो खिलिप ओं गोसोम सम दंमोन ना बेहाय जोङो पन्सिल पन्सिलजोंसो जों लिरोमोन आरोना खौ जों बेफोर-बेफोर बै समाव जों दंमोन आरो बेखौ मोनबोनाय जोंङो
औ नंगौ नोंथां
बेफोराव गोबां सोलायबाय
दाथ गोबा-गोबां सोलायबाय माने ओ दानि दानिबायदिबाथ गोबां जौगा खारबाय आगोलनि बायदिबा गोबां जौगास
औ-औ-औ
दा दाथ मा होनो बेखौ मा जुथानिफाय जानाय लोंनायनिफाय बायदिसिना माबानिफाय माने मा होनो इखो होबोखायो आरअ सोखारानो नो गासैखौबो नखरनि बिमा बिफाया जेन बेफोरनि थाखाय जानाय लोंनायनि थाखाय ओ गाननाय जोमनायनि थाखाय बायदि सिना खलम ओ बहि बिजाब बायदिसिनानि थाखाय थेन मा होनो एसेबां ओ टेनसन लानाङा बायदि खालामनो गभमेन्ट
औ औ नंगौ गोदोनि बैफोरबायदि समफोरखौ नोंथाङा माबायदि गोसोखाङो बा गोसोखाङोबा माबोरै मोनगोन बा गोदो उन्दै समाव दे जोङो ननिफ्राय लोगोफोरजों फरायसालियाव थाङोबाथाय गेले खारनाय खारबाय बारनाय
औ गेलेनाय खारनायबो जोबोर रोमै रोमै गोसोखाङो बै समख आं दा जोबोर मा होनो गोसोआव फैनानै जोबोर माने बै समाव थांफिननो लुबैयो माने गोसोआ। नोंगो बि
फरायसालियावथ' जों थांनाय लोगो लोगो उन्दै समावथ' जोङो गेलेहैखायो मोन जोङो न'निफ्राय थांनानै मालाबा समावथ' जोङो न'आव ओ खाम जालांबावामोन फरायसालियाव थ
ओंखाम जालांबावा औ नोंगौ नोंथां
बबस्थाखौ